हेलौ
औ नोंथां।
ओ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
औ ओ जोंनि सावरायनाय आयदाया जाहैबाय दिनै बर'फोरनि दोरोङारि जानायनि बागै सावरायनोसै जोंङो एसे। नङा होमबा? औ दा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होनब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा? ओ जेरैहाय अनला जों दाउजोंनो जा बा नारजिजों अमा बेबायदिनो सबाय साम' सबायजों दाउ। गोबां रोखोमनि दं आरोना। ओ बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावगोन नामा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै?
औ मिथिगो नोंथां।
ओ औ नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो।
ए दो
औ।
ओ बर' रावनि दोरोङारि जानाय ओ ओंख्रिफोरनि मादाव अनला खारै अनला खारै जों दाउ बेदर हाय नारजि जि जों अमा आरो सबाय ओंख्रि सबायजोंना गोरान बेफोरो मख'जा थावसिन। बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय जेनेबा आङो अनला खारै नि बागैनो बुंसै अनला खारि खौ माबायदि संनाय जायो। अनला ओंख्रि खौ जोङो गिबियावनो नो
औ।
ओम
औ।
बा थुसिफोर
औ। ओ नाथाइ नोंनि फइसा मोजाङै फैयाखै बारा।
ओमफाय बेखौ उनावहाय
हेलौ नोंथां
खोनाबायना? हेलौ ओ नोंथांनि बइसा माने मोजाङै फैयाखै बारा आं हमनो हायाखै। खोनादोंना?
औ एसे एसे मोजां खोनाबाय दासो। हेलौ औ देनाय बुंफिननायसाय।